खोनादोंना।
औ खोनादों।
दा नोंथाङा फ्रि दङ ना।
दंङ ओं।
आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो खोथा रायलायनो थाखाय फैदोंमोन।
औ।
औ फोरमायनो हागोन ना।
बुं।
औ दा आं नोंथांनि सिगाङाव दैज्लां बोथोरनि बारै खोथा सावरायनो होननानै लादों आरो। दा आं नोंथांनि सिगाङाव। बुंनोसै बिब्दिब्ला।
औ।
दा दैज्लां बोथोराव जोंनि बर हारिबाबो बा गुबुन हारिबाबो बयहाबो गायो फुयो आरो। जोंङो माइ माइ माने जों जाख जायो बेखौ आबाद खालामनाय जायो।
औ।
बेखौ बोरै बोरै आबाद खालामो बोरै आबाद मावो बेखौ आं फोरमायनो नंदों नोंथांनिसिम। बेखौ आबाद मावनायनि। बेखौ मावनायनि सिगाङावनो जोंङो गिबियावनो हालेवनाय जायो। गोदोनि जुगावथ बयहाबो मोसौ गलि दंङमोन मोसौ दंमोन लारि लारि बयहाबो थायोमोन दानि जुगावथ बयहाबो मोसौ बेफोरबायदि गैया जाहैबाय। जायनि जाहोनाव सोरबाहा। ट्रेक्टरजों हालौवो जायहा मोसौ। दं बे मोसौजों हालेवो। बिब्दि आरो। दा हालेवखांनायनि उनाव जेब्ला हाया खोथिया फोजानाय बा गुरै महर लायो अब्ला बै समाव जोंनि सेमोननि थिनानै। दोननाय माइलि जिखुनु माइलि होनो बेखौ जोंङो दैफ्राव सोमनानै दोनो आरो सोरबा दंगआव सोमनानै दोनो बा सोरबा गावनि फख्रियाव सोमनानै दोनो बांसिनानो मानोथ होनबा फख्रियाव सोमनानै दोनो मानोना जोंनि बर हारिनावथ बयनावबो फख्रि थाखायो। जोंनि बर मानसि। बयनावबो फुख्रि थाखायो। बेयावनो सोमनानै दोनो बे फख्रियाव सोमनानै दोननाय माइलि। बेखौनो जेब्ला गाजा ओंखारो। बै समाव बेखौ बोखांनानै। बेयाव खो हैनाय जायो आरो। दुब्लियाव लांनानै फोहैनाय जायो आरो जेब्ला बे माइखौ फोहैयो बे माइआ जेब्ला फुजानाय महर लायो देरो। गायस्लायजानाय महर जायो। अब्ला जोङो फिन खेबाव जेसेबां। गोबां हाखिनि दं बेखौ हालेवना लानानै एवनानै उल्थां फाल्थां एवो माने जाहाथे बेयाव थानाय हाग्राफ्रा सिखांफिननो हाया हाया गुरै महर लायो जेराव जोंनि माइआ जोंनि आबादा मोजाङै। समायना रमायना महर उजिखांबोनो हायो जोंनो समायना रमायना फिथाइ होनो हायो मोजां आबाद जाखाङो बिनि थाखाय। बिनि थाखाय जोङो आराम हालेवना लानांगौ नालाय। आराम हालेवनानै बे हाग्रा बा। थैयो जाहाथे हाग्रा थैजासिम बेयाव आराम हालेवखांनानै जेब्ला हाया मोजां महर लायो हाब्रु मोजां जाखाङो अब्ला। बे माइखौ खोथियाखौ फुनानै बैयाव जों गायस्लायहैनाय जायो आरो। मानोना जेरै जों फोना दोननायावथ' बुरजायै जायो नालाय थुरा थुरि जों बिदि फोनानै दोननानैथ' माइ फिथाइ थायहोनो हाया नालाय माइ। खिथि थाया बि बिनिखायनो गायस्लायना लानाय जायो आरो। दा दैज्लां बो। बोथोरावथ' बयबो मिथिखागौ अखा बोथोर दसेनो अखा दसेनो सान्दुं। अखा दै। गैयाबा हाया आरो बेफोर आबादखौ मावनो थाखाय। आ दैनि बिराद गोनां बेयो। सोरहाबा सोरहाबा दैनि थाखायनो थानांगौ जायो आरो सोरहाबा सोरहाबा दैनि बिबाङा बारानि थाखाय नेनानै थानांगौ जायो थिग बिदिनो आरो। दा आंनि बिबुंथिया जोबथ'बाय दा नोंथांनिसिम माबाफोर खोथा बुंनो फोरमायनो दंबायबायो नामा।
औ। जेनबा। जोङो दा दैज्लां बोथोर होनोब्ला अमा बोथोर नोंथाङानो गुवारै बुंलांखाबाय जेनेबा जों। दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय होनोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंब्ला गोबां आबाद मावनो। जायो आरो। बे दैज्लां बोथोरावनो बहल जिंखा जेनेबा बानलुफ्राबो जायो आरो अखाजोंहाय।
ओ।
बे।
दैज्लां बोथोराव जेनेबा जोंओ बांसिनानो फ्रायानो आसामाव जेनेबा बे आबादखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो जेनेबा जोङो माइ आबाद मावनाय मावनाय।
गिबियावनो जोङो जेनेबा अखा नांग्रोगौ बे आबादखौ मावनो थाखाय गोबां अखा नांगौ बे जेनेबा अखा हायोब्लासो हाया रुयो नालाय जों थिंनाबो जेनेबा नोंथांमोननिथिंनि बायदि। यानो
दियानो जेबा गिबियावनो
मा होनो हाखौ गुरै खालामनो थाखाय हालोवनाय जागोरो आरो दानि दिनावथ' मोसौ आरो नांगोलखौनो मोन माने नुनो मोनला। दानि
दानि दिनाव माने सोबबो ट्रेक्टरजों एवो एवजोबो आरो दा जोंथिंबो बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो एवो जेनेबा गिबियावनो जङबा आ ए खोथिया जेनेबा माइ गायनो थाखाय खोथिया फोग्रोनाय‌
गिबियावनो जेनेबा बे खोथिया फोनो थाखाय हाखौ गुरै खालामना लानो थाखाय गिबियावनो एवगोरनाय जायो। बेनि उनाव जेनेबा सानथाम एबा सानब्रै, सानबा थानानै बिनि उनाव माने खोथिया फोनाय जायो आरो जेनबना खोथिया फोनाय मा माने माइलिखौ जेमा गिबियावनो सोमग्रोनाय जायो आरो माइखौहाय। माइखौ सोमग्रो सोमग्रोनानै जेनबा बे माइआहाय ओ सानथामसोनि उनाव जेनबा गाजा ओंखारो बे गाजा ओंखारोब्ला बे माइखौहायो बे दुब्लियावहाय फोनाय जायो आरो दब्लायसे एबा दब्लायनै जेनबा बे
गावनि नांगौ बिबांसि
औ जेनेबा बे खोथियाया जेब्ला जौवोब्ला मास मोनसे इदिसोनि उनाव जेनबा बेनि उनावहाय बेखौ माने गायनाय जायो आरो बे खोथिया रायोब्ला।
सेम बे खोथिया रायोब्ला बे दुब्लिखौ एवना लागोरनानै जेनबा आलि दाननानै, खोनानै गहायो ओम मोजाङै खालामना लानाय जायो जाहाथे आबादा मोजाङै मोजां जानानै जेनबा माइआ जोंनि आबादा बेखौ मोननो हायो माइफोरखौहाय। जेनब्ला बेयो हाया मोनो अब्ला माइखौहाय गायनाय जायो आरो। जेनब्ला बे माइआ गायनानै खोब मास मोन सय माचसो थानानै जेनबा बे माइआहाय जौनानैहायो माइ ओंखारनाय जायो आरो। जेब्ला जेनबा बे ओंखार सान्दियावनो जोङो माइखौ गोबां माबा जेनेबा नायफा नायफा नायनानै ओ गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो। अब्लासो जोङो जोंनि गावनि नांगौखिनि खौ मोननो हागोन नालाय जेब्ला बे माइआ जौवोब्ला जोङो बेवहाय बिनि माइखौ दायो बे माइ'आव जेनबा बे माइ'आ जौवोब्ला माइजों ओंखारफानाय जेब्ला हाग्राफोरखौ हाइ जोङो फुना होनाय
औ
बे माइआ ओंखारोब्ला जों बेखौहायो बेयो मोनोब्ला एखौ हानाय जायो आरो। जेब्ला हाखांनानै बेखौहायो न'बावहाय रोगा रोगा लाबोयो होनब्ला
होमब्ला बे रोगा सोबखो रोगाखांनानै बेखौ मारा होनाय जायो आरो। मारा होखांनायनि उनाव फिन जेनबा दुरि एबा उम जोंनि मै आबाद खालामनायनि आयदा आरो उम दा दैज्लां बोथोरनो खो दा रायज्लायबाय जेब्ला दैज्लां बोथोरनिनो दैज्लां बोथोराव मा मा जानो मोननाय जायो मैगं थाइगंनिबो लाना फिथाइ सामथायाइनिबो लानानै बेखौनो फंनैसो सावरायनो सानलायबाय आङो।
औ
दा दैज्लां बो थोर गरम दिन बेयाव नागिरनायाथ' बयबो थान्दा मैगं नागिरो खिन्थु जेब्ला गरम बोथोर मैगंयाबो बे बोथोर जों मिलायनायसो मोननाय जाखा यो जेरै बुंनो थाङोबा जोग गोनारनो जोगोनाराबोथ' गरम मैगं दा बेद गुद दैज्लां बोथोरावनो मोननाय जायो आरो जोगोन नारनि बिफां फिथाइयाबो जाजायो जेरै फिफाङाबो जाजायो बिजौ बिलाइआ जाजायो।
उम
फिथाइ सामथाइयाव लायोबा थाइजौ, खान्थाल पारसेन्टबे मोननायानो जायो आरो। आरो जोंनि फुख्रि थायो जों बर'फोरनावथ' फुख्रि थाखाजोबो बेयाव ना हमनानै जायो जोङो।
उम उम।
जोंनि जोंनि देरसिन खोथायानो जाखायो दैज्लाङाव जेब्ला जों गायै फुयै फैबाय दुब्लियावनो सोबाय लां ना हैगोन थाइजौ, खान्थाल फिथाइ नङालाय जोंनाव फैनानै जाफैगोन थाइजौ खान्थालनो रैमालिनो बयनियावबो थाख मोनालाय बेफोर थ' जोंनि बर' हारिनियाव बयहाबो फिसा फिसौबाबो बारि थायो बेफोराव बेफोर फिथाइ सामथाइखौ मोननायानो जाखायो दानि जुगावथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा एसे माबाफ्राव टाउन बेफोरबायदि एरियाफ्राव मोननो थाङा आरो। खिन्थु जों गावनि बे बेयावथबो थाखायो एसे जेनेबा बयहानि बबाबो नआवबाबो थाइजौ खान्थाल रैमालि खाला जाम जामबुं बेफोरखौ सब मोननायानो जाजोबखायो जोंनियावहायो नारेंखल फिथाइनिफ्राय लानानै थालिर फिथाइनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय मोननाय जायो आरो मैगं थाइगंआबो बेनोसै गरमाव गरम जोगोनार खुमब्राफोरखौ मोनो। खुमब्रा जोगोनार खुमब्रा ओरैहाय सबाय बिमा बेफोरथ बार मासिया बेफोरबायदि थायो नालाय मोनो आरो बेफोरखौ थारुन जेरै- थारुन मैगं मोनो थारुन बे थारुनाबो थासआ बेदराबो जाजायो बिफाङाबो जाजायो रोदायाबो जाजायो बांसिन बेैगाजोब बो आरो दा दैज्लां बोथोराबोथ अखाबो बोथोर दसेनो अखा दसेनो बार हमलांनो हाया बेफोरजोंनो अबा आबादा मोजां मोजांबो जायो अबा आबादा मोजांबो जाया दा जों गरम बो थोराव मैथा मैगं जानो मोजां मोनो आरो मै मैथा बांगाल मै था गोखै बेफोरो आराम जों दा गरमाव मोनजायोबो जों थाखायो मानि थाखायबा जों गायना लाखायो बे जों जोंनि आनथाबाबो जों बारियाव थाखायो
उम उम
बेथ जों मिथिला जों बर हारिनावथ बे मै था मैथा जेरै- मैथा था अमा बेथ मुंदांखाखा मैथा अमा मैथा एम्फौ होनबाथाय जोंनि बरआवहाय मुंदांखा ओंख्रिसै आरो बेफोरो
उम उम दा होमबा बे टपिकखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ना
औ दे।